हेलौ।
औ खुलुमबाय नोंथां। बहा दङ'?
औ औ खुलुमबाय खुलुमबाय। अफिसावनो दं नै अफिसाव अफिसाव। बहा दं नोंलाय?
अ आंबो नै एसे फिल्डथिं दं गामि खाथियावनो ओमफ्राय माखासे आं बाथ्रा
सावरायनो खामदोमोनलै सार। ओ बै माबानि सोमोन्दै अ अ अ अ अ। ओ खोनादोंना दायो?
औ औ दे बुंलाय बुं बुं।
ए मोनसे बाथ्रा सावरायनो होननानै फन खामदोंमोन आरो आं नोंथांखो। औ माने आं नोंसोरनि स्ताबदोंबो सासेदों सावरायदोंमोन बे बाथ्राखौनो तामाने नोंथांमोनना माथो एस एस बि फोरजों लोगो नांनान नै कम्पिटार कर्स होदोंनो गथ'फोरनो। बे बाथ थ्राखौ आं एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरो उम।
जोङो नैबे माबायावनो सपनगाव गा सपनगाव एरियायाव सपनगाव बैरुगुन्दु थांनाया मि थिखायोदां माथो नोंलाय। बे जायगायाव माने जोङो एस एस बि फोरजों लोगो नांनानै बै बरडाराव थानाय माखासे बे जायफोर गथ'फ्रा कलेज स्कुलाव फरायबाय थादों बिसोरनि थाखाय जोङो माने थामजि दिननि था खाय मोनसे कम्पिउटार कर्स होदों आरो थांनाय बोसोरबो जोङो बिसोरजों थांनाय बोसोरावबो जोङो नभेम्बरसोआव बिसोरजों एस एस बि फोरजों लोगो नांनानै माने जोङो जि टेलारिंनि आरो जि ओ सुथाबनाय काटिं एन्टेलारिंनि जोङो कर्स होदों आरो थामजि दिननि थाखाय बेयावबो आरो जोङो नैबे साननैसो साननैसो उनाव आरोबाव जोङो माने नभेम्बर सोआव आरोबाव जोङो बिउटिसियान आरो टेलारिंनि कर्स होबावगोन आरो। गासै माने मोनसे मोनसे बेटसआव जोङो थामजि थामजिहालागै जोङो फरायसाफोरखौ जोङो लानाय जादों आरो। मोनथाम मोनथाम बरडार एरिया हमना ला कालाजार, फुलबारि भैरबखुन्द' जों मोनथाम जायगानिफ्राय कालेकसन खालामनानै बे ट्रेनिंखौ होनाय जादों।
अ अ अ बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा ओमफ्राय
ओम ओम बोरैथो मिथि
आं खोनादोंमोन माने
आतसा ओम ओम।
ए।
हेल'। नोंनिया खोनाफैयाखै आवासा।
माय बे आंहा सिनेमा सि जों दालाय खोना
खोनायाखै।
हेलौ।
बुंफिनलाय बुंफिनलाय।
ए आं बुंनाय बाथ्राया बेनो माने जोंबो जोंनि गामियाबो एसे साहा जायो नालाय भैरबकुन्द' खाथियावनो जायो बेखाय आंबो गामिनि गथ'फोरखौहाय माखासे थिसनना हरगोन सानदोंमोन आरो बे कम्पिउटार कर्सफोरखौ लाहोनो थाखाय माने जोंनिया बिथिं बरडार एरियाव जानायखाय थांलाय फैलाय टाउनाव फैनोबो खस्थ' जायो। आरलसा खोनादोंनाा औ बिनि था
माने बेयो बे
जे जुदि खाबु मोनोबा आंबो माखासे गथ'फोर सानैसो गामिनि बै जायफोरा गैया थाखा दानि प्रब्लेमा थांलाय फैया जोबगोन।
औ औ।
सानाव खामाय मावना
उम उम। माने बेयो ओरैबाय बिदि जाबाय बियो सिगांनो माने एस एस बि फानो बेखौ गावसिनि एरियानिफ्राय गावस्रा माने मोनसे एरियायाव गावबाागाव मानसि दंखायो नालाय फिल्डआव मावग्रा बिसोर गावसोरनो सारभे खालामनानै सोरखौ हरबा मोजां जागोन बिदिआव खालामनानै बिसोर लिस्ट खालामनानै गावसोरनो माने ओ लिस्ट खालामना हरखाजोबदों आरो ओमफफ्राय जास्ट जोंनिया खामानिया जाबाय जों ट्रेनिंल' होनांगौ आरो। मा फोरोंनांगौ बोरै फोरोंनांगौ माखौ फोरोंबा मोजां जागोन अबे मोनसे मोनसे जेरै कम्पिउटाराव एम एस वार्द एम एस एक्सल बिदि थाया होमबा अबेखौ फोरोंबा मोजां जागोन गथ'फोरनि थाखाय बेखौ नायनानैसो माने ओ जों फोरोंबाय थादों आरो जास्ट फोरोंनायनि खामानिया जोंनि आरो ओमफ्राय बिनि उनाव मानसि लाबोनाय बहानिफ्राय लाबोयो बे माने एस एस बिफ्रा गावसोरनो गावसिनि फिल्ड टिमानो नागिरनानै लाबोयो आरो। ओमफ्राय हमनानै ला जुदि सोरबाफोर कम्पिउटार लानो गोसो
जासे अवाइपाय
हेल' खोनादोंना औ औ खोनादोंना?
औ।
औ औ माने जु दि कम्पिउटार कर्सखौ लानो गोसोबामाने जोंना बि डि एफव जोंना माने मास मोनथाम बे पस्टखौ होयो
थ' जायफ्रा थाखा फैसा दङ।
उम
माहोनो फ थाखायै सुंथो लानांगोन दा थांलाय
औ
सारफ्रोमबो अट' गारिाखोबाय थानो थाखाय मटर साइकेलहा
दा जोङो एस बि फोरनि कम्पिउटाराव जों माने सोनो हानाय जोंहा माने केपासिटि गैला आरो। हेलौ